ओं दासो
हा खोनायाखैहाय नोंनिखौ। ए मा खालामदों?
फैदों दसे बार जादों उम नोंलाय?
बेरायहैनोबा माबाहाय दैबाना दैबाना जादोंनो सिमेन्ट साफरियाव बेखौ नायनो थांनो।
अ थांगोन दे। जों थांनायाव दैबानाल' जाना होनाङाहाय इसोर।
जाया जाखांबाय ओमफ्राय बिराद ना मोनसोगारदों नो सिमेन साफरियाव
अ थांजागोन दे खैथासोआव थांगोन?
ओ माबायाव थांगोन ट्रेनजोंसो थांगोन नालाय ओ माबायाव थांगोन उम दुइथायाव थांगोन
अ थांजागोन दे
ओ
उम
बुरजा थांथारगोन जोङो जेखाइ लांनागौ ना हमनो
आयु सोर सोर
नै गामिनि सिख्लाफोरहाय
अ जागोन दे थांजागोन
जोंना सो हमनो थांनो नागिरदोंबा
ओं आंबो लांफागोन दे आंहाबो जेखाइ दंखायो
ए ओ नोंसिनाव जेखाइ दंबावो नामाब्रा?
ओं गंसे दंबावो
ए लाफाहाय जि ना मोनखादोंनो
ओं जागोन दे
ओम ओमफ्रायो जोङो ना गुरखांनानै ट्रेनजों फैफिनगोनसो
जायो ओं
हर थाबोआ जोङो
थाबोनांगोनसोदां बे जों सहैनायाबा खैथायाव सहैगोन
जोङो थाब मोनहैयो ओमफ्रायो मानो नङाबा ओरै खालामसै फुङाव फैनोसै
अ जागोन दे बिदिबाबो
जायो दा
हानाय नङा जोङो
थाबथा जोबबाय हा
हो
उम टावार नाङाखै नामाथाय नोंना ओं दासो खोनादों
टावारानो नांनो नागिरथारा जोंहानि मबाइलाव
ए ओंखायनोथ' खोनाया
थाम्फै अराखै नामा नोंनाव?
थाम्फैया आंनाव अराखै आं दख'नासो गानो नालाय आथिङा खोबजोबखायो आंना ओं
अरनानै मानजोबबाय
लामायावनो दङ दां गावहा
ओ लामायावनो दङ
ए
उम जोंहा साराय आठथायाव
ए आयौ थाब जाया नामा?
ओंहो
हो थाब जाया ए ओं जेबो नङा जा जाखांबाय
अ जाखांबायानो
ओ
उम
दुबायनो जाखांदों।
ए
ए।
ओमफफ्राय गासिबो खबरफोरा मोजाङैनो दङ दा?
मोजां गोजाहाय जोंहा मोजाङालाय।
उम
उम जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
ओंहो थाङाखै। थांनायानो जायाखै।
लोगोफ्राबो फैया नामा नोंसानाव?
दहाय फैदोंमोन ओमफ्राय आं गाबोन थांगोन होनहरदोंमोन ओमफ्राय आं दा खोन्थााहरफिनसै थांथ'ला होननानै।
ए।
गाबोन सिमोनसापुरियाव थांगोन नालाय
ओ ओ बिराद ना मोनदोंनो बुरजा बुरजा।
उम।
उम ओमफ्राय दै लोमनानै न'आनो फबजोबबायनो बिसना। जायगा गैला थानो।
अन्थाव बाथावनो सिबाय।
उम बे अरुणाचल नि दैया अरुणाचल नि दैया
उम
उम
नांथारादों नामा आंनि रायलायनाया?
नांथाखै नांथानायालाय। स्रा-स्रा खोनाफैयो दसेबा ओमफाय दसेबा थाब थायो। उम ओमफाय नोंसा गायनाय फुनाय गासिबो जोबजोब्बाय?
ओं जोबजोब्बाय।
ए होनोमबालाय फ्रि थानो मोनसिगोन माथोना? उम मोजाङानोहाय बिदिबा। आराम थानो मोनसिगोन दालाय मा मावनानै थागोन नोंसाालाय?
मिथिया मा मावबावगोनथाय?
माइ गायखां नानै
ओं गायखांनायालाय गायखांजोबबाय।
जेबो जेबो खामानि मावा न'आव माइ गायखांनानै दा?
मा मावगोनथाय आं मिथिथ'ला आइयासो मिथिसिगोन।
ए माने जोंहा माइ गायखां नानैबाबो मेसेङाव माबा माबि गायो नालाय
उम
बिराद बुस्थु फैयो जोंहा
उम जोंहा हायानो माइ गायनायनि आन्थाल'।
ए जाआ बेसर गायो। ओमफ्राय थाव बानायो थाव गोथां बानायो।
उम लायनांगोनहाय न'आव बानायनायासो गोथाव जायो मिलौलायो।
खेथि खालामो जोंहा न'आवनो।
उम ओ नांथादों नामा? आंनि रायजलायनाया
नांथाखै नांथानायालाय मोजां खोनादों।
फिसा नामा
जोंहा फिथ'आखै इसेगां फिसिदोंमोन
अ बिलइनांगौबा जोंहानाव लांफै दंसोगारो
ए दा दैज्लाङाव लाथ'ला खोमाहाय। बेराथ दिगदार जायो माथो उम ओरैबा ओरै नागिरनो दिगदार जाथारोहाय
देनां लाबा खोन्था
उम थागोन दे
उ
ओ
सोर सोर दं नोंनि खाथियाव लाय
खाथियाव आं हारसिंसो रावबो गैया ओ नोंजोंलाय
आंबो हारसिंसो दं
थाबथादोंहाय
ओंखाम एसे उखैनांबाय एबारलाय
ओ खोनादों ओंखाम जानो जाहैदो आरो दसे थानानै
मा ओंख्रि संदों नोंसोरलाय
सोलाय जोंहा माबासो ओंख्रि गैयाहाय दिनै खांख्रिखौलाजों आलुसो
ओ ओ जोंहाबो आलु बाथोनसो
ए मा मा गायोहाय नोंस्रा न'आव
मैगं थाइगं ना फिथाइ सामथायाइ
मैगं थाइगङा
जोंहा मैगं थाइगं गायनो हायानो गैया
ए बारियाव गाया नामा
बारियानो गैया जोंहा माइ गायजोबो
ए माबायाव गायलाय बे ओ काप थायोना बेयावहाय हा सोयै सोयै गाय
अ एबारनिफ्राय गाय
ए आंबो बिदि बेयावसो गायो जि मोजां जाखायो
उ
माबा होनांगौ हासार होफानांगौ बेयाव सिङाव सोनानै ओमफ्रायो सबाय बिमा गायदोंबाथाय नोङो गन थुना हो
बिजौ ओंखारोना बेजों बेजों खाथाबना हो
औ
मा होनदों आङो खोनाफैयासै खोनायाखै बेलाय नै दासै
नै दा से खोनादों उ
थाबथाबाय थायोहाय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
नै खोनाबावलासो आं।
आं खोमायावनो लादोंमोनथ' आं खोमायावनो लादों। मानो ओमफाय आं लामायाव गिथारबाय।